औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा मोजाङैनो खोनादोंना आंनि औ दे नों थां जोंहा दिनै औवानि बागै एसे रायज्लायनि सावरायनि नों नोंथाङा फोरमायग्रोनो ना आं फोरमायग्रोना होनो नांगौ
आं औवानि बागैहाय मिथिया नोंथाङानो गिबियाव सावरायग्रोनो होदो
औ औ औ औ। औवा न' औवायाथ जोंना गोबां जोंनि। ओ खामानियाव बाहायजायो आरोना जोंनि खामानिफोराव बाहाय जायो बिदिनो जोङो नो ओ औवाखौथ जोङो गोबां नुनो मोनो औवायाबो दोङो गोबां रोखोमनि दोङो जेरैहाय ओ बुरखा औवा होननानै बुङोन बुर खा औवा होनोब्लाथाय बे बुरखा औवाया जोबोर गोरा जायो आरो ना जोबोर गोरा जायो बिदिनो बुर खा औवा बिज्लि औवा ओ ओ बिदिनो माने जोंनिथिंजाय होनो आरो ना गासैबो माने एगजेक्ट नामखौ आङो मोन मिथिजोबाब्लाबो बिदिनो फेन्दा औवा होननानै ओ जों मिथियो आरोना ओ बेफोरबायदि माने औवाफोर दोङो आरो ओ जोंथ न लुनाय बाह हायनायाव बिदिनो ओ बाहायनाय जायो औवाखौ न' न' लुनायाव बाहायनाय जायो जेरैहाय खुन्थाफोर बानायनो थाखाय जोङो बाहायो आथिखालाव जोंना पाक्का न' ओ बानाय जेनेबाथ जोङो पाक्कानि बे लहा न लहानि रडफोरखौ बाह यो थेवबो जोंनो पाक्कनि न' लुयोब्लाबो जोंनो औवानि गोनांथि जाखायो आरोना नों थां जेरैहाय जोंनो बैसांफोर बानायनो थाखाय नांगौ जायो बिदिनो औवा। औवाखौ जोंनो गिबियावनो न' लुनायफोराव नांगौ जाग्रोयो बिदिनो बन जायखौ जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायनो गोनां जाय न' बेख खौ माने नांगौ जायो आरो ओ। जेरैहाय जोंनाथ गासैबो माने गेसखौ बाहायजोबनो हाया नालाय ओ गासैनिबो नखरावथ गेस थाजोबा नालाय बेनिखायनो माने औवानिफ्राय जोङो बन बानायनानै औवाखौ दानसनानै फोराननानै दानखनानै रुवाजों एबा सिखाजों जों दानस दानस सिंखावनानै जोङो फोराननानै बन बानायनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो। ओ फिसा फिसा बे जोङो जायखौ बिज्लि औवा। होननानै बुङो बेफोरबायदिखौ गोदोनि दिनाव जोंना ओ थिंनि बा। ओ प्लास्टिकनि बा थोरिनि नफोर लुनायाव बांसिन बाहायनाय नु नोमोन ओ गथा गथायै हानानै बेख खौ ओ ओ खायोमोन आरो ना बे खौ जोङो उम ओ खानानै ओ बिदिनो माने ओ आरामै सैस्लिबनानै खानानै बेखौ। ओ बिनि सायावहाय। होयोमोन आरो ना ओ। जिगाब जिगाब बा जिगाबथ नङा नाराफोर हानानै होयोमोन बा प्लास्टिकफोर होयोमोन आरो ना बेफोर बायदि आरो उम बिदिनो ओ खामिफोर बानायो बिनिनो ओ औवानिनो सैस्लिबनानै खामिफोर नांगौ जायो नालाय जोंना न' बानायनायाव ओ बेफोरबायदि खालामो आरो बिदिनो औवानिफ्रायथ' जोंना गो बां ओ मुवाफोरबो बानायनो हायो आइजें आइलाफोर बानायनो हायो। जेरै औवाफोरखौ जोङो ओ जेरैहाय जेखाय खबाइ हेबग्रा न' जेखाइ खबाइ हेबग्रा सुबुंआ जोंना ओ मा खालामो बिदिनो माने औवाखौ बिदिनो हास'-हास' न' खरदजों नङाब्ला ओ बिदिनो हेक्सुब्लेटजों हास'नानै फिसा-फिसायै ओ हास' नानै मिहियै गोबा-गोबा यै हा ओ जिरना लानानै बिदिनो जेखाइ खबाइखौ हेबो आरो ना बिथांमोना। जेखाइ खबाइ बिदिनो दाला सान्द्रै बेफोरबायदि माने हेबनायाव माने बाहायो आरो जोङो। औवाखौ बिदिनो जोंना ओ गोदोनि दिनावथ' जोंनाव ओ एसे माने ओ ओ सुबुंफोरा न' डेभ्लप जायाखैमोन नालाय बिद बिदिनो माने बैसांफोरखौबो औवानिखौ बानायना लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना। ओऔवानि खन्था-खुन्था थंब्रै गायना लानानै बिदिनो माने बैसांफोर बानायोमोन आरो तुकिनाय बेरा ओ जोङो जायखौ ओ तुकिनाय बेरा बानायनोब्लाथाय जोङो जोंनो बे बुरखा औवाखौ नांगौ जायो आरो ना बेफोरबायदि बानायो आरो बेराफोर होनायावबो न' लुनायाव बे बेराफोर होनायाव जोंनो औवानि गोनांथि जायो गासैबोथ' फाक्का न'खौ लुजोबनो हाया नालाय। बेफोरबायदि आरो ना सोरबाबा ओ बिदिनो माने जिरनानै खाथि जिरनानै बेराखौ हेबो सोरबाबा बिदिनो औवा खौ तुखिनानै गांलाब गांलाबै मोनसे औवाखौ माने ओ गां गांसे बानायो आरो ना तुकिनानै फिसा-फिसा दान हेनानै बेफोरबायदि खालामना बेरा बेरा होयो आरो नोंथां। बिदिनोथ' गोबां बाह बायो जोङो जि दानायफोरावबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो। जेरैहाय सालखुन्था बानाय नैयावबो जोङो औवाखौ नांगौ जायो।
औ।
खोनादोंना नोंथां बिदिनो जोङो गसा गनसि बानायनो ब्लाबो जोङो औवानिखौ औवाखौनो गोनांथि जायो बेफोरबायदि आरो ना। ओ बिदिनो जोंनो ओ जोङो ओम मानसियाथ' सानसे जोंना थैनानै थांखायो नालाय बे थैनायावबो जोंनो ओ बे औवाखौ नांगौ जायो आरो ना जेरै जोङो खायफा हा जोंना मानसिफोरखौ ओ हा गोथौ हाखर जावनानै फबो खायफा हा जोंना सावनाय जायो नालाय बेफ बेफोरबायदियावबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। बेफोरबायदि आरो नोंथाङा माबाफोर मिन्थिगौ नामा औवानि बागै मा-मा एम औवा
आंथ' एसेबां मिथिया आङो जाखिनि मिथिगौ बेखौनो फोरमायनो नाजागोन आरो ना नों
औ नोंथां।
औ जोङो औवानिफ्राय हासिबखौबो बानायो होनना मिथियो आरो। बिदिनो औ हासिबखौहाय बिदिनो दान औवाखौहाय दानसना लानानैहाय ओ बेखौ जिरना लानाय जायो आरो फिसा-फिसा दा माबानानै दाननानैहाय बेखौ जिरनाय जायो आरो ना। बेजों जोङो बे हासिबजों सेथ सेथ्लाबो सिबनो हायो लामा बिदि बे न'फोरखौबो सिब सिबनो हायो आरो ना।
औ नोंथां एसे माने अखा हायोब्लाबो दाखोरफोरखौ सिबनो मोजां जायो आरोना नोंथां औ।
बिदिनो नोंथाङानो दानि थ' नोंथाङा फोरमायजोब्बायानो आं एसेबां मिथिया औवानि जों मा मा जायो जेनेबा मोनथियोब्ला बेसेबां फोरमायनो हाया आरोना नोंथां फोरमायनानै बुंनो हा औवानिफ्राय जोङो बिदिनो सेन, खखा, जेखाइ बिदिफोरखौबो हेबनानै हेबनाय नुयो आरो जोङो।
औ हेबनाय नुयो नोथां।
जेखाइखौ माबोरै हेबोनोब्लाथाय बिदिनो औवाखौ दानना लानानै गिबियावनो बेखौ फिसा फिसा खाथ थि जिरनानैहाय हेबनायखौ जों नुनो मोनो आर ना।
बे औवानिफ्रायथ' जोङो औ बे औवानिफ्रायथ' जोङो जेरैहाय मेर' माइ- मा मैगं सुग्रा न' मैगं सुग्रा खिरखा बेफोरबायदि मिजिखा बेफोरबायदिखौबो बानायनाय नुनो मोनो आरो ना नोथां।
औ खिरखाबा खादा औ।
औ खादा बेफोरखौ माने बानायनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो आरो माबाफोर मोनथिबावगौ नामा नोंथाङा औवानि बागै।
औ बिदिनो सिंखौबो बानायो होनना मोनथियो आरो जोङो।
औ औ ओ बि नोंथा बिदिनो नोंथांमोननिथिंजाय बे औवानिफ्राय ओंखारनाय न' औवानि फ्राय ओंखारनाय औवा मेमाय- औवा मेवाइ- औवा मेवायखौ औ जानाय जाय ना जाया ओरैनो? औवा मेवाइखौथ' जोङो गासैनियावबो औवानिफ्राय मेवाया ओंखारो औवा गोरलै ओंखारनायखौनो जोङो औवा मेवाइ होनो। ओ थेब्लाबो जोङो ओ थेवब्लाबो जोङो बै बुरखा औवानि मेवाइखौसो मे - मेवाइखौ खौसो जानाय नुयो नालाय न' बे औवा मेवाइखौ जाय ना जाया नोंथांमोनिथिंजाय?
जा औ जायो जोंनि ज बाहायबो।
औ ओरैनोहाय औवा मेवाइखौहाय माबोरैहाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ बे औवा मेवाइखौहाय अनलाजों जा जायो आरोना अनलाजोंहाय। वाम गिबियावनो औवा मेवाइ जानोब्लाथाय औवा मेवाइखौ जोङो बारिनिफ्राय बा ओ बिदिनो सोरहाबा बारियाव गैयाब्लाबाथाय जेनेबा हाथाय बाजारनिफ्रायबो मोनबोयो। बायना लाबोनायहाय जानो हायो आरो।
औ।
खौ गिबियावनो जोङो लाबोनानैहाय बासिना लाग्रोनांगोन औ बिनि बिगुरखौहाय गारनांगौ आरो।
औ औ औ।
बिनि बिगुरखौ गारनानानैहाय मोजाङै सुस्रनानै बेखौ एस बेखौ बे औवा मेवाइखौहाय एसे- एसे एसे फिसा-फिसा हानानैहाय बा खारैजोंहाय एसे सोमनानै दोन- दोननांगौ आरो। बा खारै होनानै दोननांगौ बा बारहाबो ब्ला जेनेबा गोखा जायैनि थाखाय।
औ।
फाय दोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय बे ओंख्रिखौ संनोब्लाथ' अनलाजोंनो बांसिन जानायखौ जोङो बर'फोरा मोनथिना मोन न नुनो मोनो आरो ना बा जानायखौ जोङो नुयो
औ
अनलाखौ जानोब्लाथ' जोंना माइरं नांखागोन बा माइरंखौ जोङो गिबियावनो खुरैसे बा नांगौ जखानि एसे दसे बेखौबो नैजिबा थामजि मिनिट बिसनि सोमना दोननांगौ आरोना नोंथां
अ औ
बिदिनो बेखौहाय एसे सोमना दोनखांनानैहाय बेखौबो मोजां दैजोंहाय सुस्रानानै लानांगौ बेनि उनावहाय बिनि दैया एसे सर'दोबब्लाथाय बेखौ जोङो दिेंखि एबा ग्राइन्डार मेसििन दानाथ' बयनाबो ग्राइडार मेसिना थाखाय नङा होमबानो औ खोनादोंना बिदिनो देरना लानांगौ आरो खौबो गुन्दै खालामनानै लानांगौ
औ
बिदिनो औवा मेवाइखौ जोङो एसे नाजों सङो ना दाउजों सङो जेनेबा दाउजोंबो जाजायो आरो बेखौहाय दाउ जु संनोब्लाथाय गिबियावनो दाउखौ जोङो बासिना लाखांनानैहाय बेखौबो मोजाङै बिदिनो पियस बा बेखौ सामब्राम गोजाबो होनना बुंनाय जायो बा बिदिनो स बेगखौ होनानैहाय एवफ्रामना लाग्रोनांगौ आरो मोजाङैहाय
औ
बिदिनो बियो एसे मोनहां मोनहां जाबा खांना दोननानैहाय बेखौ बे औवा मेवाइखौबो बिदिनो एसे थाव होनानैहाय एवना लानांगौ आरो बा सोरबाहा डाइरेक्ट ओरै दै होनानैबो गोदौहोग्रोनानै संनाय जायो आरोोना बिनि उनाव
बिदिनो औवानि औवा मेवाइनि बागैथ' नोंथाङा फोरमायबायानो आरो जोंना समाबो जाबाय नालाय नोंथां द एसे दोनथ'नोसै दे नोंथां दे दे दे